गोजोन फुं फुंबिलिनि बरायनाय जाबाय नोंथांखौ।
सिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथां नोंथांजों ओ मोनसे खोथा रायलायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा ओ सम होनो हागोनबा?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां जोंनि ओ थासारिनि बारहावानि गुबुंले जानाय आरो ओ गोबां ओ बारहावानि जेंनाजों मानसिफोरा मोगा मोगि जाबोनायफोरखौ आङो नोंथांजों रायलायनो नागिरदों जोंनि ओनसोलनिखिनिखौ। फोरमायनो नागिरदों नोंथांनो फोरमायजागोनबा?
औ नोंथां।
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ बारहावाया गोबां दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दङ। मानो होनोबा ओ गोदोनि बायदि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै ओ गोदोनि बायदि थानाय ओ जिखिनि बारहावा बे फोर बारहावा बायदि ओ जोंनि ओनसोलाव दानिया मोननो थांलिया मानोना गोदो बिफां लाइफांफोरा ग्रोम ग्रोम दंस'योमोन आरो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बायदिसिना लामा दालां बायदिसिना सहर खालामामोन बेनिखायनो दा दानि ओनसोलाव दानि जुगाव। जोंनि ओनसोलाव ओ बायदिसिना टाउन सहर जाबोबाय लामा दालां बायदिसिना ओंखारबोबाय गारि मथरफोरनि ओ हारथायाबो बाराद्राय जालांबाय बां द्राय जालांबाय गारि मथरनि थुङाफोरा। औ गारि मथरफोरनि ओ थुआया ओंखारनानै जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामनानै दुंहाव थासारि खालामदों आरो टाउन सोहोरफोरा ओ न' गिदिर गेदेर बिल्दिं बा दालां बायदिसिना बानायनानै बिल्डिंफोरनि ओ थिं सानि जायखौे जों थिं बायदिसिन दा होआ न होनाय जायो न'फोराव बेफोरनि ताबा सान्दुंजों दुंहाव थासारि सोमजिनानै गोबां ओ मानसिया लोमजा साजा बेमार आजाराव गोलैदों जायफोर ओ कलकारखानाफोर ओंखारदों दारिमिन ओंखारदों बाय बायदिसिना गिदिर गिदिर कम्पानि दारिमिन बायदिसिना ओंखारनानै बेफोरनि कलकारखानाफोरनि ओंखारनाय थुवाफ्रा आं मानसिफोरनि अक्सिजेन गेस लानायाव जायखौ जों बा हां लायो अक्सिजेन गेस कार्बन डाइ अक्साइद बायदिसिन फोरो ओंखारनानै अक्सिजेनावार कार्बनडाइ अक्साइडफोरा मिक्स जानानै जों जायखौ अक्सिजेन गेस लायो बेयाव हाब फाननानै जोंनि देहाखौ लोरबांथि खालामदों। गोबां बेमार आजाराव गोग्लैहोदों। आरो आरो लोंनाय दै दैमा दैसाफोरनिफ्राय बायदिसिना गाज्रि ओ कलकखानानिफ्राय ओंखारनाय जाबोर जुथुरफोरखौ गारनानै जाय मानसिया जायखौ जों जि जोम सुयो दै लोङो बाहायो दैमानि दैखौ बेयाव दुगैनाय दै लोंनाय बायदिसिना मैगं थाइगं सुनायाव जोंनि नैबे कलकखानानिफ्राय ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय बायदिसिना जाबोर जुथुरा दै दैजों गोरोबफ्लेनानै जों बे दैखौ बाहायनायनि जाहोनाव गोबां ओ बेमार आजार जानानै जोंनि देहाफ्रा गाज्रि जालांनो हमगासिनो जोंनि ओनसोलनि ओ जायगाफोरनि सुबुं मानसिफ्रा आरो ओ आरो गारि मटरफोरनि दुवाफ्रा जोंनि ओनसोलाव बांद्राय जालांबाय ओ ओंखारनायनिफ्राय ओंखारगासिनो दङ खमायनायनि नाम लायाखै ओंखारै ओंखार बेफोर गारिखौ गासैबो बाहायो दानि जुगाव बाहायालासेनो रावबो थानाया मोनसे से लामानिफ्राय मोनसे लामा हान्थिनो थाखाय बयबो गारिनि साहारा लानाय जाबाय गोदोयै गारि मथरफ्रा गैयामोन गोदोय साइेल साइकेल बा थाबायनानै थाङोमोन मोसौ गारि मैसो गारि गराइ गारि बायदिसिना ओ गारिफोरखौ बाहायोमोन नाथाय दानि जुगाव पेट्रलनि थङानि बायदिसिना ओंखारग्रा गारि ओंखार जोब्बाय बेनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलावबो दुंहाव थासारि आरो बेमार आजार जानायनि बिबाङा बांलांबाय जायखौ दानि मानसिफ्रा जोंनि ओनसोलाव बिफांफोरखौ दानफायनायनिस दानफायगासिनो दङ गायनो गारै दानफायबाय हादों आरो दानफायनानै न' बां लुदों बायदिसिना ओ खालामदों आरो बिफां गायनाया दानि जुग जुगाव खमायलांबाय गोदोयो ओ गोबां बिफां दङमोन गोबां जंगलबारि दंमोन गोबां ओ बेफोर बिफांफोरनिफ्राय बेफोर बिफांफोरनिफ्राय गोबां गुसु बार हाबोमोन देहाफोरखौ सुग्लाय फैयोमोन आरो गोबां थाजिम थाजिम अक्सिजेन गेस मोननो हायोमोन नाथाय बेफोर गैलिया बेफोरनि जाहो जाहोनावनो जों दा लोमजा साजाफोराव बेमार आजार लोरबांथि दुंहाव थासारि बायदिसिना गरम बोथोराव बांद्राय गरम बांसिन जानाय बेफोरनि थाखायनो ओ जुगिनांबोबाय मोगा मोगि जानांबाय बेफोरनि थाखायनो जोङो लोमजा सोजाफोरा बांसिन जालांनो हमबाय ओमफ्राय नोंथांफोरनि ओनसोलाव माबायदि दुंहाव थासारि सोमजिदों मानि थाखाय सोमजिदों नोंथाङा फोरमायथिना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावहाय जोंनि बारहावाया गोबां गुबुंलै जानो हमबाय जेरैहाय जोङो गायनांगौनि बेलायाव जोङो बांसिन दानफायगासिनो आरो दानफायनानै जों बेवहाय गोबां न' बां लुनायजों लोगोसे गोबां दारिमिनारि कारखाना बानायनाय नुनो मोन बिदिनोहाय आ बे बार गुबुंले जानायनि जाहोनावबो जोंनि सावस्रिया गाज्रि जालांनो हमगासिनो बिदिनो जोङो एसेनो इसे लोमजा साजा जानाय बायदिसिना बेमार आजार बायदिनिफ्राय जोङो भुगिनांगौ जादों जेरैहाय बेवहाय जोङो बारहावा गाज्रिनि थाखाय गाज्रि गाज्रिखौ मोजां खालामनो थाखाय जों बिफां लाइफां गायनांगौ बारहावा होना जाहैबाय आथिखाल मुगायाव मानसिफ्रानो गारि मटर सालायो गारि मथर निफ्राय लोगोसेनो बिदिनो कारखानानिफ्राय गबोनाय धुङा बायदि बायदि धु मुवाफोरा ओ आबहावा आबहावाखो गुबुंले खालामनानै ओ बेवहाय जोंनि सुबुंनि देहाखौबो गोबां खहा खालामदों ओ जोंनो अक्सिजेननि गोनांथि जाना फैनायलाय जोंनो बिफांजों अक्सिजेना जोंनो बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो बेनिफ्राय जों अक्सिजेनखौ बुथुमना लानो हायो हायो बिदिनो गोबां बिदि कारखानानिफ्राय गबोनाय धुङा धुङाफोरा एबा मैलाफोरा बेफोर ओ मिथिंगा बिखाखौ एबा जों लामनानै जोंखौ ओ हां लानाय एबा थांना ओ थानाय जिउ लामायाव ओ गोबां गाज्रि एबा गोनां खालामबोदों नङासै होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ थारैनो नंगौ औ नोंथां खोनादों
बिदिनो जोङो आबहावाखौ गोग्गो गोग्गोम खालामनो थाखाय गोबा बिफां लाइफां जोङो गारि मथरजों दावबायनायखौ एसे खम खालामनांगौ हानायमानि जोङो गावनि गावनो हारसिङै थाबायनानै एबा थाबा नायजों लोगोसे जोंनि देहाया एक्सारसाइस बायदि जायो जों साइकेलजोंहाय ओ बिदिनो गारि मथर बे आबहावाखौ गुबुंले खालामदों।
औ नं
नोंथाङा एसे फोरमायना होदोे दे आंनो।
ओ आं आबहा-आबहावाखौ बोरै संरैखा खालामनांगौ जोंनि ओनसोलनि आबहावा जायखौ जोङो दे बारहावाफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय माबायदि संरैखा खालामनांगौ बेखौ आं फोरमायना होनसै नोंथांनो। हो ओ आबहावाफो- आबहाव खौ जोंं सं-संरैखा खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो बिफां गायनांगोन बिफां गायनाय ओ बिफां गायनानै जोङो गोबां जायगायावनो ओ बिफां रज' होनांगोन मोजाङै जोथोन लानांगोन बिफांखौ आरो बिफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनांगोन बायदिसिना जोङो ओ लामा दालां सहर बायदिसिना बानायनाय जायगाफोरखौ जोङो एसेबाबो खम खालामनांगोन जोङो लामा दालां लुयोबाबो जों बिफांनि हारखौ बांद्राय खालामनांगोन मानोना जों खौ बिफाङासो थांना थानायनि राहा होयो बिफाङासो जोंनो साया होयो गे अक्सिजेन गेस होयो हां लानायाव जोंनि थाखाय ओ गसंथिना थायो बिफां गैयाबोला जोंबो जिब जुनारफ्रा थांनानै थानो हाया बिफां थाबासो जोङो जोंनि जे जों हां लानानै मोजाङै थांनानै थानो हायो बेनिखायनो जों बिफांखौ ओ बोसोरफ्रोमबो गायनांगोन जों बिफांखौ संरैखा खालामनांगोन गिबियावनो जों बायदिसिना कलकारखानाफोरनिफ्राय गनाय धङाफोरखौ जोङो गहोनो नाङा बायदिसिना जाबोर जथरफोरखौ दैमायाव गारना जायखौ जोङो थुबुर खालामनानै मोनसे जायगायाव जोथोनै लाखिनांगोन आरो जोङो लामा आरिफोराव ओ लामा आरिफोराव जों बायदिसि दाखोर आला गारनानै जों बेफोरखौ सेवहोनाङा ला जायगाखौ मोनामफु खालामनाङा बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां देहा खहा जायो गोबां आबहावाया खहा जायो ओनसोलनि बारहावाया गाज्रि जायो बेफोरखौ जोङो संरैखा खालामनो थाखाय मोनसे जोङो स्टेनदार गुबुन हादरफोरबायदि जेरै जापानफोराव गोबां लामाफोरा गोबां साफा थायो दाखोर दाला नुनो मोना मानोना बिसोरनि ओ जायगायाव डासबिन बायदिसिना थायो ‌ओ गुबुन हादोरफोर बायदि बे दासबिनफोराव जाबोर जथरफोरखौ दोनोब्ला जोंनि ओनसोलाबो मोजां जागोन आरो जानला मेला लामाफोराव गारनो मोना। औ।
नोंगौ नोंथां।
बे औ नोंथां ओमफ्राय ओ बेनिफ्राय जोंनि ओ जा जों बायदिसिना हाथाय हालाफोराव जायगाखौ लेथ्रा खालामनो होनो हानाय नङा हाथाइफोरावबो गोबां ओ मानसिफ्रानो दखान बायदिसिन
से मोननाय खायसे खायसे प्ला स्टिकफोरखौबो ओ
ओ बा जादि बेवहाय जों बेखौ ओ सावालासि अबबा जायगायाव दां मानोना ओ जेब्ला जोङो प्लास टिकखौ सावो अब्ला प्लास्टिकनिफ्राय गबोनाय ओ मैला मैथा मोनामनाय-मोनामनायजों लोगोसे ओ धुङा बे ङायाबो जोंनि आबहावा खौ ओ गाज्रि एबा गुबुंले खालामो नङा होमबा नोंथां?
औ नथां थारैनो नं ओ खोनादों नोंथां नोंथाङा ओ आंनो जिखिनि सम होनानै रायज्लायबाय बेनि थाखाय साबायखर बाहरबाय नोंथां समाबोथ' जाबायना दा। नों खोनादोंना नोंथां? अ। औ।
नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।